औ
औ खोनादों नोंथां
औ अ ओ दायो जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ होमबा नोंथां जोङो एसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै जोंङो जोङो बे माखासे फोरबोफोरनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां एसे
औ हागोन नोंथां
औ औ होमबा मागो फोरबोनि सायावनो एसे फोर सावरायनोसै
औ हागोन
औ औ जोंहा मागो फोरबो होनोब्ला बेयो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो जाय फोरबोखौ जों बर'फोरा बा बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों थिग बेबायदिनो जोङो पुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो बिखौ बिनि माने फोरबोनि फालिनायनि मुङाव जोङो बायदिसिना जानाय लोंनाय हाबाफारिखौ जोङो खालामो बै फोराव जोङो माखासे बेदर फिसा लोंनाय जेरै जौफोर बेफोरबायदिखौबो जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
जोङो बे मागो फोरबोआव फिथा जानाय मोनसे खान्थि दङ बे फि थाखौ जोंनि आइजोफोरा बा न'खरनि आइजोफोरा बिसोरो सानसे बा साननै सिगाङावनो बिसोरो माइरं माइब्रा माइरं माथा माइरं बेफोरखौ सोमनानै बिसोरो दिंखि एबा उवालाव बिसोरो देनानै लायो आरो अन गुन्दै अन गुन्दै देनायनि देना देखांनानै बिसोरो सानसे सिगाङावनो आरो बायदिसिना रोखोमनि फिथाफोरखौबो बिसोरो बानायखायो जेरै माइब्राजों बानायजानाय एन्थाब फिथा थावजों बानायनाय सिथाव एबा जायखौ जायगा जाय जाय दा अनासि होननानैबो मिथियो
औ
बेफोरबायदिनो आरो सिबिं नालेंखरनि लारु बेफोरबायदिखौबो बिसोरो बानायनानै दोनखायो आरो माने सानसे सिगाङावनो थिग बेबायदिनो जोङो उनाव बे फुजानि जोबथा सानाव जोंङो जानानै जायै लोङै रंजानानै जोङो बै सिगाङावनो लुनानै दोनखानाय बेलागुर नखौ मागो दाननि से खालाराव जोङो सावनानै होयो बे सावनानै होखांनानै उनावहाय जोंनाव माखासेफोर फोथायनाय बायदिहाय जोङो बै बेलागुर न'नि खामखोन्दा बन एबा औवा थुख्राखौ न'सिम लाबोयो लाबोनानै जोंनि बारि बागानफोराव थुनानै दोनफैयो एबा जोङो खायसेया बबेबा बिफां जेनेबा फिथाइ थाइथारै दङब्ला बै बिफाङाव जोङो आलायनानै दोनफैयो आरो नोंथां माने बेबायदि ओ लाबोनाय नि माने जाहोन एबा ओंथिया जाहैबाय माने बेबायदि खालामोब्ला बे बिफाङा गोबां फिथाइ थायो होननानै बेखौ फोथायनाय दङ आरो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो बेखौ जोङो खालामो बेनिफ्रायनो ओमफ्राय बै सानखालिनो जोङो ओ गय बिफां बा खान्थाल थाइजौ नालेंखर गासै रोखोमनि फिथाइ थायग्रा बिफांफोराव जोङो बे जिगाब जिगाबखौ जोङो दुरुं खालामनानै खायो खानानै जोङो ओ होयो बेफोरबायदि खानानै होनायनि ओंथिया जाहैबाय बेबायदिनो जोङो माने फैगोन बोसोराव बा फिथाइ थायनायफोरा माने मोजाङै जायो बा गोबां फिथाइ थायगोन होननानै फोथायनानै जोङो बेखौ खानानै होयो आरो बेखौ जोङो आरो ओ जोंनि आथिखालाव ओ माखासे सान्थौगिरिफोरा बुंनाय एबा दिहुननाय बायदिब्ला माने ओ बिगियाननि आदबजों जोङो नायोब्ला ओ बिनि ओंथिया जाहैबाय जेनेबा जोङो बै ओ जाय खिनाव जोङो जिगाब दुरुं खानानै दोनो बे दुरुं खानायाव जाहाथे बै हानिफ्राय बा गाहायनिफ्राय एम्फौ एरलाफोर मानखोनाया माने बै गेजेर ससेयाव खासनानै दोननायाव बे जिगाब दुरुङाव माने बेयावनो एम फु एनलाफोरा थालाङो बा हाबनानै थायो होनो आरो माने गोजौ ओ बिफां बिजौसिम एबा फिथाइ सिम बा बिबारसिम मोनहैनानै माने बिबारफोरखौ गाज्रि खालामनो हाया अरनानै ओ हामा खालामनो हाया ओ बेनि थाखायनो फिथाया माने मोजां जायो बा एबा फिथाया बारा थायो ओ बेबायदि होननानै फोथायनाय माने दङ आरो बे सान्दु सान्थौगिरिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बेबायदि नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो बेनि बागै
औ नंगौ ओ जोङो बैसागो मागो फोरबोआ जोंनि था जाय बर'नि बयनिख्रुइबो आंगो बेबो जोंनि बर'निनो जोबथा नङा होमबा नोंथां
नंगौ
जाय जोङो बैसागो बोथोराव अ सरि बे मागो बोथोराव जोङो बर'फोरा गोबां गाजा गोमजायै बेयावबो रंजायो जोङो जोङो ज' ज' जोङो मोसौफोरखौ जोङो फियो नङा होमबा अ लोगोसे जोङो अमाफोरखौ फिसिनानै जों मागो बोथोराव जोङो जानाय जायो आरो आरो जोंनि बे मागोआ मोनसे जोंनि जानाय लोंनायनि बिराद ग्रोम ग्रोम जाहैयो आरो जेरै जों दा दैज्लां बोथोराव मावनानै मोननाय फसलफोरा जोङो मागोआव जेनबा जों नभेम्बर डिसेम्बराव माइफोरखौ हानानै जों फसलखौ मोनजोबो नङा होमबा अ जोंहा जेनबा जानुवारियाव जेनेबा इंराजि जानुवारियाव जोंनि बे मागो फोरबोआ जायो आरो बे बर'निनो जोबथा फोरबो बेयाव जोङो बेलागुर सावनानै जोङो रंजानायखौ जों नुयो जेरै गोबां मानसियानो जेनेबा दिनै मागो फोरबोखौ दिनै बेलागुर सावनानै जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां फालियो गोदो जेनेबा सासे सानै मानसिजों जोङो ज' ज' जाजा ओ जानानै फैसा बिदिनो खांथिंनानै जों मागो फोरबोखौ खालामोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि गामि ओनसोलावबो माने रायजोयैनो बेलागुर सावनानै रंजानाय बेखौ जोङो दिनै लाना फैनायखौ जों नुबाय आरो बिदिनो मागो फोरबोआव अमा मासे बुथारगोन बिदिनो रायजोयैनो जायो आरो बिदिनो गाजा गोमजायै बिदिनो जोङो आरो माग मागो फोरबोआव जोङो जोंनि बे फिथा जानाया जोंहा बांसिन जायो नोंथां जों मागो वाव जोबोर फिथा जायो बर'फ्रा जों नोंथाङा बुंलांखाबाय जे जोङो आ माथानिबो जोङो माइब्रानिबो जोङो बे ओंख्रि माने फिथाफोरखौ जोङो सावना जानायखौ नुयो आरो जोंहा लारु लोगोसे अनासि एन्थाब बिदिनो जोङो लावदुम गोबां फिथाखौ जोङो जायो आरो नोंथां बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारिफोरा बाहायबोबाय थानाय बेयो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो बेहाय बाहायनाय खौ जों नुयो आरो बिदिनो जोङो मागो फोरबोआव नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोङो बै आवा खुन्दुंजों जोङो जोंनि न'नि सोरगिदिंखौ जोङो खाथेनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो जोङो जोंनि बिफां बारिफोरावबो जोङो गय बि फां नालेखर बिफांफोरखौ जोङो जिगाबनि ओ माबाजों जिगाबनि मेरायनानै जोंङो जिगाबजों जोंङो खानानै होनाय जायो मानोना बेयो खानायनि गुबै ओंथिया जाहैबाय मानोना ओ बार अन्थाइ सार अन्थाइ जेनेबा बारहुंखा फैब्लाबो जेनेबा नोंङो बायनो नाङाथों आरो लोगोसे जोंनो मोजां फसल होबाय थाथों बिदि मोनसे फोथायनानै जोंङो बर'फ्रा बेखौ माबानाय जायो आरो खाना होनाय जायो थिग बिदिनो न'आव न'आव आबा खुन्दुं खानायाबो बिदिनो माने जोंनि न' बांखौ ओ माने जाहाथे मिथिंगानि खैसारा जोंखौ सिलिंखार खालामलांनो हायाथों बिनि थाखाय जोंङो मोनसे बेखौ मा बान बायसा जोंङो खुगाफोरनानै जोंङो बेखौ खानानै दोननाय जायो आरो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फोरा बेखौ फालिबोदों आरो नाथाय दिनैसिमबो जोङो गामि ओनसोलाव जोङो खालामनायखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मागो फोरबोआव जोङो बिदि गाजा गोमजायै जों जानानै रंजायो लोगोसे आ बर'फ्रा बर'नि आसार खान थिजों जेरै जौ लोंनाय बिदिनो जोंनि बे जौ लोंनाय कालसारखौबो जों बेयाव बाहायो आरो लोगोसे जोंङो जोंनि मागो फोरबोआव जों गोबां गामियावनो जोंङो आर'ज गाबो लोगोसे जोंङो गोदोनि बायसा जोंङो खायफा खायफा गामियाव इदिनो मागो फोरबोआवसो खायफा खायफा गामिया खेला दुला होयोमोन नाथाय आथिखालाव सोलायजोब्बाय जोंनि ओनसोलाव बांसिन मागो बैसागो फोरबोआवसो खेला दुलाखौ बांसिन होनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियावबो गोदो बिदिखौनो होयोमोन मागोआवसो नाथाय आथिखालाव जों बैसागुआव याव बांसिन होनाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइडआवबो जेनेबा गोरोबफ्लेयो जोंनि मागो फोरबो माबानि खुंनाया अब्ला नोंथाङा फंसे फोरमायनानै होबावगोना बोरै लावखार ओंखाम जानायखौ जों बोरैहाय खालामो नोंसोरनि साइदआवहाय
औ नंगौ नोंथां जोंङो लावखार ओंखाम जानाय बे मागो फोरबोनि लावखार ओंखाम जानायखौ जोंङो अ बे बेलागर जोंनि माने दुब्लि फोथार एबा लांदां जायगाफोराव माने ज' ज'यैनो हानजा हानजा जानानै जोङो बेलागर न'खौ जोंङो लुग्रुनानै लायो
औ
बेनि उनाव जोंङो बै बेलागर न'आवनो बेफोर लावखार ओंखाम एबा बे जानायखौ जोंङो माने रेडि खालामो बा बिदिनो बेयाव जा जोङो रंजा बाजायै बायदिसिना ना बेदर जौ बायदिसिना बाहायनानै जयैनो माने गासैबो थांनानै जायो आरो जानानै रंजायो मोसायो बेबायदिनो जोंङो जानानै माने बै सानखो जोङो बारहोयो
औ
बारहोनानै बिनि उनावथ' जोंहा ओमफ्राय अखानायै फुं अखानायसि सोरांस्लाब मोनैयावनो जोङो बै बेलागर न'खौ सावनानै होयो आरो सावनानै बेबायदिनो फोजोबो जोङो बेफोरबायदि खालामनाया जोंनियाव दङ आरो
नंगौ नोंथां अब्ला जोंनि बे बैसाग मागो फोरबोआ जोंनि थाखाय अरायबो नंङा होमबा जोंङो मागो फोरबोखौ जोङो गोदोबो जों खुंदोंमोन जों आथिखालावबो जोङो खुंनो हानांगोन नङा होमबा बेफोरो जोंनि बेफोरो जोंनि आजै आजौमोननिफोरजों जोंनि गासैबो फोरबोआनो जोंनि आबादजों लोब्बा गोनां नङा होमबा जों मागो फोरबोआबो जोंनि आबाद जोंनि बे फसल आबाद बा जोंनि बे न'आव मोननाय गासै बेफोरखौ लानानैनो जों खुंनायखौ जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय